नोंथाङा खोनादों ना
द
हेल' नोंथाङ ख आरोना अ मा खालामदों नोंथाङा
दङ आङो ओरैनो ज'आ दं
आं मोनसे बिफागनि थाखाय नोंथांजों सावरायनो नागिरदो दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन दे
माने बैसागुनि बागै
औ औ
नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना आंनो बैसागुआव मा मा माबानाय जायो फालिनाय जायो? देलाय बुंनायसै नोंथाङा।
औ जोंनाथ' बैसागुखौ मोननै रोखोमै ओ फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु
उम
बिदिनो जोंना मोसौ बैसागुआव जोंहाथ' बैसागुनि सानसे सिगां बिदिनो फालिनाय जायो
ओ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय जाबाय
औ।
मोसौ थुखैनायाव मा मा माबा नांगोन बेखौ खिथ खिथानो हागोन।
औ औ बिदिनो जोंनिया मोसौ थु थुखैनायावथ'ओ जोंहा बिदिनो सानसे सिगां जगार लानांगोन। जोंनो मा मा नांगौ मा मा नाङा मानो होनबा जोंहाथ' मोसौ थुखैनायाव जोंहा ओ बिदिनो माला साला गानहोयो नालाय। बिदिनो माला गानहोनायाव जोंहा ओ बिदिनो मैगंफोर नांगोन जेरै जोंना लाव नांगोन फान्थाव नांगोन हालदै नांगोन। ओमफ्राय दिललि दिग्लि लावथि इदि नांगोन। बेनिफ्राय थाइजौ बिलाइ मोखोना बिलाइ बिबार इदि नांगोन ना। बिदिनो जोंहा मोसौखौ थुखैनाय खालिनो बिदिनो फुंङाव सिखारनानै दुगैस्रोनानै बिदिनो ओ मैगंफोरखौ हाना लानानै जोङो माला सु सुयो आरो जोङो बे मालाखौ सुनानै
फोथाबो होनो गोनां जाबाय फोथा उनाव फु- फुननानै जोङो मोसौनो माला गानहोनांगौ जाहैबाय ना,
औ औ औ बिदिनो मालाखौ सुनानै जोङो न' न' मोसौ मोसौ गलि न' थाग्रा ओमफ्राय ओंखाम संग्रा बिदियाव होनाय जायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा मोसौखौ बो इदिनो ओ गानहोयो आरो बेनि उनाव जोंहा मोसौनो बिदिनो ओ हांगार इस ओ जे सारायनि नङाबा बिदि थौनि हांगारखौ लानानै थाव गोथां एसे होनानै बिदिनो ओ बिदिनो औवा थरथाम दानना लानानै जोङो मोसौनो बिदि फोथा फोननाय जायो आरोना
अ' अ' अ'
जाहाथे ओ मा होनो बोसोर गोदानाव जोंना खेबसेल'सो फैयो नङा होमबा बैसागु गुआ बिदिनो जोंना मोसौ बैसागुखौ मोसौ माने बैसागुखौबो बिदिनो मोजाङै फालिनाय जायो आरो। इदिनो आरो जोंहा ओं थांथों होननानै बिदिनो फालिनाय जायो आरो। आरो बिनि उनाव जोंहा सौरायबो संनाय जायो नङा होमबा? मोसौ थुखैनाय खालि बिदिनो जोंहा सौरायबो सौनाय जायो बे सौराइखौ जोङो बिदिनो मोसौखौ थुखैनो लांनायाव जोंहा सौरायखौबो मैगंजों बिदिनो जि जि नांगौ जायो मैगंफोरखौबो जोङो बि बिदिनो सौरायजों लांफानानै लांफानानै बिदिनो जोङो गौलि ओ दैमा एबा बिदिनो दंग'फोराव जों मोसौखौ थुखैनो लाङा होनबा? बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो लांबा जोङो बिदिनो सारो इदिनो ओ सारनानै बिदिनो जोङो दंग' लांनानै दंग' लांनायनि उनाव जोङो दंग' लांनानै जोङो बिदिनो मेसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइफोर औ मोसौखौ थुखैग्रोनानै जोङो बिदिनो
थोरसि उनुलांनानै मोसौखौ दैजों सारनानै थुखैनाय जायो आरो।
औ औ बिदिनो थोरसिफोर लांनानै खायफाया बाल्थिं लांनानै बिदिनो मोसौखौ थुखैयो थुखैनानै जोङो बिदिनो खुलुमग्रोयो। खुलुमग्रोनानै जोङो बिदिनो लामा लामा सारबोयो दिसुन जोङो बियो सौराय ओ लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो सारै सारै जोङो। दंग' थुखैनो लाङो आरो दंग' थुखैनानै जोङो बिदिनो खुलुमग्रोबाय खुलुमगो ग्रोनानै बिदिनो जोङो ओ मेथाइ मोनसे रोजाबो नङा होमबा? मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथाङा मिनथि मा मेथाइ रोजाबो बेयाव लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै देरलांबायथा बिदि होनो नङा होमबा? बिदि मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौ खौ थुखैयो। थुखैनानै जोङो बिदिनो ओ मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो आरो। बिदि ओ ओ हाग्रा माने गावसोर गांसो जानाय थाखाय जोङो हगारनाय जायो आरो, ओं बिदियैनो जोङो बेलास सेयाव जोङो मोसौखौ लाना फैनानै जोङो गलियाव मोजाङैनो जोङो। ओ ओ साथि सावनानै जोङो मोसौखौ बिदिनो दिरुं गोदानै गान माबा सो सोलायनाय जायो आरो ना।
औ औ लाबोफिननानै मोनानि टाइमाव उम
दिनो दिरुं गोदान सोलायना होनानै जोङो बिदिनो खाना दोनो आरो जाहाथे ओ बोसोर गोदाना खेबसेल' फैयो नालाय जोंना। बेनिखायनो जोङो ओ इदिनो बैसागुखौ आरो बुंनो थाङोबा जोंनाया मानसि
अ' उम मानसिनि मा बैसागु मानसि फोरबोनिखौ खिन्थानो हागोन नामा बिथाङा?
औ हागोन दे।
जेनेबा जों एक थारिकाव बैसागुनि एक थारिकाव मा खालायो?
औ औ बिदिनो जोंना
एयो जेब
औ जोंना बिदिनो एक थारिख नि ओ बैसागुआवथ' जोङो बिदिनो ओ फुङावनो सिखारानानै गावबा गाव न' लिरस्रोंनानै बिद दिनो जि ओ सुना ओ माने सु सुयो आरोना। जाहाथे जोंनिया
औ उम
दा बिदिनो बाथौ सावनाय जेंनाय जों न'फोरखौ लिरसोजोबना लानानै बिदिनो ओ दुगै मो दुगैनानै जोङो। बिदिनो ओ बाथौआव जोङो थ'गि होयो नङा होमबा? बिदिनो थ'गिफोर होनानै न'फोरखौबो लिरस्रोनानै ओ जोङो थुगि सगि होनानै बिदिनो जोङो गिदिरफोरखौ खुलुमो बोर लायो। आबै, आब
मा होनबावो
ओ मान बाावो बिदिनो गिदिर मानसिफोरखौ जोङो खुलुमो आरो
बिदा फंबाय
बिदा फंबाय
आदा बाजै मोनखौ जोङो खुलुमनानै मान बावनाय जायो आरोना बैसागुनि एक थारिकाव जाहाथे जोंनिबो बोसोरा मो मोजाङै मोजां थांथों जों आइ, आफा आबै, आबौ आ दा बाजै मोननिफ्राय जों बोर मोनबा जोंनि माबायाबो बोसोराबो मोजाङै बारलां दा जोंबो मोजाङै थाथों बेबायदिनो जोङो बैसागुनि एखथारिखाव बे बायदि फालिनाय जायो आर गोना गामिनि आबै आबौ मोन आइ आफामोनखौ औ
आ बिदिनो ओ गोदानै गोदान ओ बोसोर नालाय बैसागुआथ' जोंनिया बै ओ गु बैसागुखौसो गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो नङा होमबा
औ
बिदिनो जोङो गोदान गस्लाफोर गाननानै ओ बिदिनो बाथौफोरखौ खुलुमस्रोनानै गिदिरफोरखौ माने बोर लानानै उन्दै गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो मान होयो नङा होमबा बिदिनो खुलुमस्रा ओ बैसागुनि एक थारिखआव बिदिनो जोङो जमायै आलासि बिदिनो न'खरनि जमा जानानै जोङो मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरो ना
औ औ
बिनो बैसागु गोदानखौ जोङो रंजायो आरो बिदिनो फैनानै जोंनिया ओ नै नै खालि नैनि ओ थारिखाव जोङो बिदिनो बयबो मोसानो ओंखारो नङा होमबा
औ औ
गासिबो बिदिनो जमानो ओ बोराय बुरै आबै आबौ ओ सेंग्रा सिख्ला बिबोनां बिबाजै बिदिनो जमानो गासैबो गथ' गथ' थाय बिदिनो ओंखारजोबनानै माने दुइ थारिकनि ओमफाय मोसानो ओंखारो आरो ओमफाय
बायदिसिना नांगौ नङा होमबा बिदिनो जोंहा खाम नांगौ सेरजा नांगौ जथा नांगौ बिदिनो इदि जोङो बिदि लाबासो जोंना बैसागुआ माने इसे एसे मोजां जायो आरो मोसानो थाखाय आरो बेल न
औ दल खाम सिफुं हारमुनि बे जोंनि बैसागुनि बर'नि फोरबो आरोना दल खाम सिफुंजों जों नङाबा जोंनि मोसानायाबो मोजां जाया गोमजाया बेबायदिनो खाम सिफ फुं दलनि गोनां जायो आरो जोंनि बैसागुआव‌ ना
ओ ओ ओमफ्राय जोंहा बिदिनो बेलेग बिदि दस्रा गामियाव जोङो मागिनो थाङो नङा होमबा बिदिनो जोङो बेलेग बिदिनो गामियाव थांनानै जोङो मागि होयो ओमफ्राय जिखिनि मागिनानै मोननाय माइरं एबा फैसा बेफोरखौ जोङो बिदिनो जमायै दोन आरो जमा जाहाथे बियो जानै जमा दोननानै जोङो आरो बिदिनो नेक्सखालि बिदिनो जों मोसानो थाङो आरो। जाहाथे जोंनिया बिदिनो जमायनाय फैसाखौ जोङो उनाव जोंनि बैसागु मोसाजोब मोसाखांनानै जोङो मोनसे लावखार ओंखाम जायो नालाय जमानो। जमायै रायजो यैनो नङा होमबा? बेफोर माने फैसाखौनो जोङो ओ मोननानै जोङो गासैबो आरो नायखौ जोङो लावखाराव ओंखाम जमानो आरोथ' जोङो बैसागु मोसानो थाखाय जोंहा बिदिनो मा मा गानो सेंग्रा सिया मा गानो बिखौ जोङो दा फोरमायनो हानाय फोरमायनो हागोनना नोंथाङा मा मा बायदि गानो
अ जोंनिया सेंग्रा सि अ जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरा जों जेनेबा जों हिन्जाव माहारिफोरा सिख्लाफोरा जोङो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आर'नाइ फा आर'नाइ जि, बिदि लानानै जोङो फोथा उनु फुननानै जोङो दख' दखना गाननानै फालि लानानै जोङो मोसानो थाङो। बे बायदिनो सेंग्रा फोराबो आर'नाइ, गामसा, जान्जियाव खाफ्रानानै मोसानो थाङो।
ओं।
जोंनियाबो जोंनि सेंग्रा फोराबो लाइमोनफोराबो बिदिनो गामसा उनु गाननानै आर'नाइ लाना गोदोनायाव जि लानानै आरो जान्जियाव आर'नाइ खानानै दल लानानै खाम-सिफुं दामनानै जेनेबा सेंग्रा सिख्ला माबा गोसो होनानै मोसायो आरो
औ औ नंगौ।
बे बायदिनो जोंनि बर'नि
मोनसे धोरोम आरोना बे नेमखान्थि ओं। आरो थ' जोंना बैसागुआवथ' जोंहा बिदिनो दंफांफोराबो जोबोद समायना जायो, गोथां-गोथां गोथां महर लायो नङा होमबा? औ।
नाय उम
औ औ बिदिनो। बिफांफोराबो गोदान गोदान बिलाइफोरा रज'यो माने खिलियो आरो। गोथां महर लायो आरोना बैसागु समाव जोंनिया जोबोद समायना नुयो आरो। जोंनि बिफांफोरखौ नङा होमबा?
औ औ।
बिदिनो जोंना बैसागुखौ बिदिनो फालिनाय जायो। आरो मोसा थांनानै जोङो मोनसे जमायै लावखार रायजोफोरखौ सब गासिबो जमायैनो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ना। बे लावखार ओंखामाव जोंथ' गाससिबो जानाय उनाव जेन'बा बेदर, दाउ लकेल अमा बे दर बिदिखौ जायो आरोना। बिदिनो गासैबो जमायैनो रायजोयैनो जोंहा मोनसे बैसागु समाव मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो।
औ जों आबै-आबौमोन, आइ-आफा, आदा-बाजै आदाम आबौ आगैमोनजों मोखां नायलायलाय बिदिनो लावखार ओंखाम जानाय होननाय जायो आरोना। जों माने मोसानानै मोननाय फैसा, माइरंफोरखौ बेबायदिनो आरोना जोंनि बर'नि बैसागुनि बर' नेमखान्थिया
औ। बिदिनो जोंनाव ओ ओ बैसागुखौ बिदिनो जोंना बिदाय होयो आरोना आरो बेयाव थ' जोंहा बैसागुनि सिगां सानसे सिगां जोंना बिदिनो सात था